औ नोंथां
औ आं नोंथांखौ फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय मोनसे जोंनि बर' हारिनि जाय जों आ दोरोङारि जौ बानायना लोङो बा जों बानायो बेनि आयदानि सोमोन्दैसो एसे सावरायनो होननानै फन हरदों आरोना नोंथां
औ औ
औ बिदिबा जों आयदाखौ जागायजेननोसै नामा नोंथां
औ जागाय
नोंगौ दा बिदिबा आ जोंहा बर' हारिनि सुबुंफोरा माने बे जौ बिदै लोंनाय बा जौ माब्रै बानायो बेयो आथिखालनि बेयो खान्थि नङा बेयो एकदम गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोनाय आरोना माने बुंनो हाया आरो जों बेसेबां बोसोरनिफ्राय बुं जादों बेयो हमना लानाय जायो जे जेब्ला बर' हारिनि सुबुंफ्रा जोंनि आसाम हादोरसायावहा फैजेननानै बेहाय बा बेहायनो जोंनि बे बुलुंबुथुर दैमा सेर सेर थानानै बेहायनो जोङो बांसिन गासैबो सुबुंफोरनि सायैबो जों बां ओ सिगांसिन फैनानै जोंनो बा बर' हारिनि सुबुंफ्रानो बेहाय आबाद मावजेनदोंमोन होननानै फोथायनाय दं आरोना नोंथां आं सानो जे जों जौ बानायनाय खान्थिफोरखौबो बा जौ लोंनाय खान्थियाबो जोंहा बै समनिफ्रायनो जागायजेनदों जेब्ला जोंनि सुबुंफ्रा बर' हारिनि सुबुं फोरा आसामाव आबाद मावजेननो हमदों बेनिफ्रायनो जागायजेनदों आरो थ' बेबायदिनो मोननैसो खान्थि दं आ जोंहाथ' हुदा दंखायो जौ गिसि बा जौ बिदैफोरखौ जों लोंनायनि गोदो गोदायनिफ्रायनो आरो बेखौ जों सावरायजागोन बा जोङो बुंजायो आरो जोङो बेखौ गोग्गानायबो लानो हायो जे जोंनि हारिया गाव लोंनाय जौखौ जों हारसिंनो बानायनो रोङा नङा होमबा नोंथां जों गाव हारस सिंनो बानायो आरो जों गावानो लोङो गुबुन हारिनिखौ नायनो थांबा बिथांमोनहाथ रोङा ना नोंथां
औ
बेबायदिबा जों गोग्गानाय आरोना जोंहा मोनसे प्राउड फिल खालामनो हायो जों लोंनाय जानायखौ जों गाव हारसिंनो बायना लानो हायो आरोना जोङो दा बेनो जों जौ लोंनायनि खान्थिफोरखौ बानायनाया जोंहा गोदो गोदायनिफ्राय जादों आरो बेनिनो आं मोननैसो नोंथांनियाव बिदिन्थि होनो सानदों जेरै जोङो बायदिसिना माइरंनिफ्राय जों जौ बिदैखौ बाहायनाय जायो जेरै नोंथां आइजं माइनिफ्रायबो बानायो बा
औ
रनजित माइ जिखुनु माइ आरो जों बै माइखौ आबाद मावो आथिखालावहा आरो बेबायदिनो ओ जोंहा जोसा माइनिबो माव बारायनायखौ नुयो जों जौ संनायखौ आरो बेबायदिनो माइब्रा दंखायो। माइब्रा माइजोंबो ओ जों बानायनाय जायो आरोना नोंथां जौखौ आरो जोंहा बांसिनै ओ जोंहा बे माइब्रा बिदैया जोबोद ओ बियो मुंदांखासिन आरोना जोंनि गेजेराव। आरो बे माइब्रा बिदैखौनो होन बा जौ बिदैखौनो होन बेयो जोंनि ओ जोंहा बियो आसाम बा भारत सोररखारारनिफ्राय बे गनायथि मोनजानाय जग्राफिकेल इन्डिकेसन जायखौ बुंनाय जायो जि आइ टेक। बे जि आइ टेकखौ मोनदों आरोना नोंथां मोननो हादों। औ आरो बिजों लोगोसे जोंहा जौ गिसि जों लोगोसे ओ जोङो जौखिसिनिफ्रायनो बानायनाय बे ओ जौ गोरान जायखौ सेरेब होनना बुङो माखासेफ्रा। औ बे जौ गोरानाबो जोंहा जि आइटेक मोननो हादों आरो बेफोरथ' नंगौ नोंथां जोंहा जौखौ माबोरै बानायो होनोबा ओ जोङो सिगाङावनो ओंखाम बायदि संना लाग्रोयो बेखौ आरो जोंहा सिगाङावनो बानायना दोनखानाय जेरै एमाव लादु बे एमाव लादुखौ ओ गुन्दै खालामनानै बेहाय मोजाङै गलायना होदोंबा बा मिलायनानै होनानै खाथुमना होदोंबा औ बेयो जौ जायो नंगौ।
ओनसोलावबो जोङो जौखौ जों गोबां रोखोम जों मावनाय जायो। ओ जौ जौआथ' जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो मावनानै लोंबोजानाय बे मोनसे नङा होमबा? जौखौ जों गोदो गोदायफोरनिफ्रायनो जों लोंबोयो जेरै बर'फोरा जेब्ला जोङो बै आसाम रायजोआव अ राय जाबोदों बै समनि फ्रायनो जोङो बर'फोरा जौखौ लोंबोनायखौ जोङो नुदों आरो नोंथां। जौवा जोंनि ओ मोनसे माने ओ नोंथाङा बुंनाय बायसा फिसा जौखौ जों माथानिबो जेरै माइब्रानिबो सङो नङा होमबा जेरै माइब्रानिखौ जों संनोब्ला जोङो माइब्रानिया एसे आलादासिन जायो नङा होमबा नोंथां? जायखौ जोङो माइब्रानि जौखौ सङोब्ला बियो माने गोबावसिमहालागै जों दोननानै लोंनो हायो आरो माइब्रानि बिदैनिखौ। नाथाय माथा ओंख्रिजों बनायनाय जौ बिदैखौ जोङो बारा गोबावसिन दोनना लोंनो हाया आरो गोखै जायो आरो जों माइब्रा बिदै दिननिखौ बोरैहाय दोनो होनोमब्ला जोङो बेखौ जोङो बनायखांनायनि उनाव जोङो मोजाङै बेखौ भैयामबा मायाबा बथलफोराव जोङो सोनानै दोनो ‌। आरो लोगोसे जों बेखौ सोयोब्ला जोङो ओ मोजां बे बथलखौ भैयामखौ सा फा खालामना गोरान फोरान नांगोन। नङाब्ला बियो थबसे दै थाबानो बियो बेरस्रायो ओ आरो नोंथां। मानोना बेयो गरम गेस जानानै बे हारसिंनो बेरस्रानो हागौ आरो। बेखायनो जोङो बेखौ जोङो ओ जों गासैबो जोङो मोजां साफा खालामनानै गोरान फोराननानै जोङो हायखांनानै जोंङो सुा दोनजायो आरो बेखौ नोङो दान मोनसे दान द' दानसिमबो सो बोसोरसेसिमबो नोंङो लाखिनो हायो आरो नों बेखौबो जुदि बिदि खालामब्ला। अब्ला बे हारसिङैनो गोजा जालांगोन आरो जेब्ला रस जागोन। अब्ला नों बेखौ काबसे बा काबनै लोंबानो फेगोन आरो बिदि जौ फिसिनाय खौ जोंनि ओनसोलाव गोबां मार्केटआव बे दाम मोनसोगारो आरो जों मानसिफ बेखौ ओ बायनानै लोङोब्ला बिनि दामाबो जेरै दायो जौआव जेरैबायसा स्निजौ दाइनजौ थिग बिदिनो जौ गंसेयावबो फुला बिदि स्निजौ दाइनजौसिम मोनहैबाय आरो जोंनि बे बानायनायाबो आरो जों बेखौ आथिखालाव जि आइ टेक मोननाय लोगो लोगो जोङो बेखौ जायफोरा लाइसेन्स दोङो बिथांमोनहा बेखौ जौ सोंनानै फालांगि आयदायावबो जोङो बाहायनो हासिगोन आरो बेखौ गनाय खाथि मोनबाय आरो जाय ओ जौ लोंनो मोजां मोनग्रा बिथांमोनहा लोंगोन नङा होमबा जों फोरबोजों लोगोसे जों जौखो जों गोबां हाबायाव बाहायो बर'फ्रा जेरै ओ हाबा हुखा सावरि बादालि जानायाव जोङो जौफोरखौ बाहायनाय जायो थिग बिदिनो साहारादुफोरावबो जेरै मालाबा मानसि गारनाय बा मानसि बावनायफोराव जों जौ बिदैखौबो बाहायफानाय जायो आरो जायफोर बोराय बुरैफोरखौ एसे एनै ओ रायदावनायजों लोगोसे भाजा एसे होनानै जोङो बिदि खालामनायखौ जोङो नुयो आरो नोंथां बियो दानि ल नङा नोंथां जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जों बेखौ बाहायबोनायखौ जों नुदों आथिखालावबो जोङो जौखौ लोङो जों फोरबोफोराव बैसागो फोरबो मागो फोरबो बिदिनो बे बैसागो आरो मागो फोरबोआव जों बांसिन जौखौ लोंनो बाहायनाय जायो आरो जेरै काति फोरबो माइनाव फोरबो बा आघोन फोरबोफ्राव जौ लों जौ लोंनाया एसे खम जोंनिया जौ लोंनायानो जाया बेयाव जुदि बैसागो आरो मागोआव बे मोननै फोरबोआव बर'फ्रा जौखौ बांसिन बाहायो आरो। आंनि मिथिनायाव आरो नोंथां अब्ला नों थांमोननि साइदावबो बे जौखौ बेफोरबायदि प्रग्रामफोराव बाहायो ना नोंथाङा एसे फोरमायना होदों।
नंगौ नोंथां ओ जोंहा जौ लोंनाय बा जौ बिदै बानायनाय बेफोरो दङ जोंनि ओनसोलावबो जेरैबायदि खामो जे हमना ला जोंहा फोरबोफोरावथ जोंहा लोंखायो बा जौ संखायो गासै न'खरावबो जों जौखौ संनायखौ नुनो मोनो बा मोनो आरो
औ
फोरबोआवहा जेरै बैसागुखौनो होन मागोखौनो होन बा जिखुनु हाबा हुखा बा खाजो बेफोरखौनो होन जोंहा जौ गैयाबा जाखाया आरोना जोंहा जौआ थाथारनांगोन आरो जों बे न'खराव न'आव संनाय जौआ दा बेनो ओ जों आरो मालाबा जों नुनो मोनो जे माखासे न'खरफोरा हमना ला माइब्रानि बिदै संबाय दिनै माइब्रानि जौ बेखौ बिथांमोना नै बोसोर बा थाम बोसोरनि उनावसो बेखौ दांगोन आरो ना बुहुद बोसोरनि उन बे बेखौ जागायनानै दोननो हायो आरो बेबायदिनो बेनि जौनि ओ मोनदांथि बा गोथावाबबो जोबोद मोजां जायो आरोना बे जौनि जायथुबा कुवालिटि थायो बियो जोबोद मोजां जायो आरो बेबायदिनो बियो लोंनोबो जोबोद मोजां। ओ जेसांनो फुराना जागोन बा बेसां जेसेबांनो गोजाम जागोन जौआ बिसासांनो मोजां आरोना लोंनो थाखाय जोबोद मोजां जायो लोंनो थ बेबाय दिनो नंगौ आ बिलाथि जौफ्राबो बेबायदिनो जेसेबांनो नोंथां फुरा बा बोसोर बोसोर बोसोरनि गोजाम जागोन बेसांसांनो बियो लोंनोबो मोजां बा बियो दामबो मोनो आरोना बेबायदि आरोना जोंनि जौआबो ओ जोंनि बिदै जौ बिदै फ्राबो आरो बेखायनो जोंनि जु बिदिया जि आइ टेकबो मोननो हादों। आरो जोङो आथिखालाव बेफोर बायदि जुदि गोजाम जौफोरखौ जों जुदि गोबाव समसिम जोननानै जुदि जोङो फाननो हायो बा जोङो ओ जिथुबा जोंहा पारमिसन लानांगौ जोंनिया भारत सोरखारनिफ्राय एफ एस ए आइ होनना बुङो बेफ्राय बेफ्राय जुदि पारमिसन ला बा लाइसेन्स दिहुनदोंबा जों बेखौ फालांगिबो खालामनो हायो आरोना। आथिखालावहा सिगांथ' मोनामोन फालांगि खालामनो बेबायदि नाथ नाथाय दा हायोसै आरो ना जि आइ टेक मोननायनिफ्राय। औ थ' बेबायदिनो आरो जोंहा हाबा खाजो बा जिखुनु ओ फोरबोफ्राव जोंहा जौखौ लोंनाय जाखायो गासैबो न'खराव जौ मोनो आरो आरो जों बेबायदिनो ओ जोंनि हाबा थिलिफोराव हाबायावहा आथिखालावहा माखासे बे समाजफोरा बा गामिनि समाजफ्रा बेखौ एसे बन्द' खालामनाय जादों आरोना जौ खौ माने हाबा खालि जाय दिनखालि हाबा दानदों बा जाय दिनखालि हाथासुनि जादों बै दिनखालि लोंहोआ आरो ना। जोंनि गामियावबो बेबायदिनो मानोना एसे आब्रुथिखौ गाज्रि खालामनाय जायो होननानै आरो बेखायनो जोङो माने हाबानि उनाव सो आरोना हाथासुनि जोबखांनायनि बा हाबा दोननायनि साना जोबखांनायनि उनावसो गासैबो गामिनि रायजोफोरखौ लिंनानै अब्लासो जोङो
ओ नंगौ नोंथां बुंनाया सैथो ओ जोंनि ओनसोलावबो बि बिदिनो जेनेबा ओ हाबा थारिखफोराव बिदि जौ लोंनायखौ खालामोबा जो उसुबिदा मानोना ओजों गोदोर गोदोर आलासि सि लिंनाय जायो नङा होमबा आथिखालाव मानसिफोरा एसे स्टेेनडार्डै थायो नङा होमबा। बिदि गाज्रि लोंला-जाला खा खामना रंजानायखौ दिनिनि मानसिफोरा बारा सुखुवा बेखायनो जों आलासि हाबा- हुखायावथो नों आलासि मोजां गाव गावनि आलासिफोरखौ लिंगोन नङा होमबा। बेफोर बायदिया जुदि जौ लोंनानै जुदि हालाय-हाफाय बिदि मो सानाय नुयोबा बै न'खरनि मानसिखौ अपमान खालामनायजों लोगोसे आरो माने लाजि फोनांनाय रखम जायो आरो। मानोना जौखौलाय जोङो बै उन समावबोथ' जों लोंनो हायो नङा होमबा। बै हाबा खालिजों सानसे रेस्ट लानाया जोंनि थाखाय मोजां आरो नोंथां।
नोंथां जोंहा समा जाबाय बिदिबा दोनथ'नोसै औ। दे दोन्थ'बाय गोजोनबाय नोंथां।
गोजोन्थों।